औ
औ हेलौ'
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा दा जुदि फ्रिा आं नोंथांनाव एसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ सावराय ज
औ अब्ला आं नोंथांनाव माखासे ओ सोंनाय सोंनो सानदोंमोन बेफोरनो जाहैबाय जे जोंनि बर' लाइमोनफा लाइमोनफोरा बा एबा बर' फरायसाफोरा गावनि जिउ खुंनो थाखाय मा मा लामा लानो हायो फरायनानै बा बेलेग खामानि मावनानै मा मा जोंनाव साख्रिनि जोंनाव अपसनफोरबा जोंनाव साख्रि मा मा साख्रि दङ जोंनि ओनसोलाव जे जों बेखौ मावनानै जोंनि जिउखौ दानो हायो नोंथाङा बेनि बागै एसे बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन
औ
औ ओ मा होनो ओ जोंनि लाइमोन बा ओ उ बर सुबुंफोरा दायोथ माने गोदोनि समाव बेबायदि जिउ खुंनाय राहा बा केरिया फोरखो सायखनायाव गोनो गोथो जायोमोन ना नाथाय आं आ आथिखालाव माने बेबायदि गोनो गोो गैला बा गोदोनि समाव सोलोंथाइ ला म्लाबो मा आयदायाव फरायनांगौ बा माबोरै फरायनांगौ बेबायदि गाइड होनाय माने खम सुबुं दङमोन आरो बेनिखायनो ओ माने गोनो गोथोआव गोग्लैनानै लाइमोनफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव आद्रा ससेयावनो गारनाय बा फरायजोबबाबो साख्रि मोनै बेबायदि जानानै थायो दायो नाथाय बेबायदि बिदि नंला माने गासैबो मिथिखायो सोलोंथाइ लानानै बबे आयदाखौ लायोब्ला मााबायदि जाहोयो मा खामानि मावनो हायो बा माबायदि साख्रिखौ मावनो हायोनिनि ओ बिनि ओ बिनि माखासे गियाना थाखायो आरो बेखौ साननानैनो बिसोर माने आयदाखौ बा सायखनानै लायो आरो बिमा बिफाफोराबो गोदोनि समावथ जोंनिया एसेबां लेखा गोरों बा लेखा रोंनाय सुबुङानो खम गामि ओनसोलफोराव माने गथ फोरखौ माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ माबायदि मा आयदाखौ लाहोनांगौ बेफोरखौ माने होनो रोङामोन दिथा होनो रोङामोन माने खालि फरायसालि थांनांगौ फैनांगौ बेनिय बेखिनियानो आरो फरायनायाव गोसो हो होदों ना हायाखै बेफोरनिफ्राय बो माने नायामोन आरो पेरेन्टस नाथाय दायोथ पेरेन्टसफोराबो लेखा फरा रोंनाय आरो गावनि गथखौ माने लानानै गासैबो सांग्रां जायो आरो मोजां इयुन दालांनो थाखाय बेनिखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ माने हाजासे सोलोंथाइ मोजाङै माने होलांनो थाखाय नाजायो
बेबायदिनो बांसिन बिनानो दायोथ गामि ओनसोलाव बा नोगोरावनो जा गाससिबो मोजां फरायसा बा मोजां थासारि थानाय फरायसालिफोराव गावनि गथफोरखौ हरनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय औ आरो बे गथफोरनि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गथफोरा माने जेराव गोसो जेरैबायदि मोसानाय गेलेनाय रोजाबनाय बायदिसिना बिथिं जाव गोसो थानायानाय गथ'फोरखौ बेफोराव माने होनाय जायो होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्रायनो बिसोर माने उन्दै समनिफ्रायनो खोनादोंनाा औ उन्दै समनिफ्रायनो माने केरियार बा माबा मोनसे मावहैनायनि फारसे सांग्रां जाखायो आरो आरो जायफोर गथ फोरा बेफोर एक्स्रा
खामानि फोरथिं गोसो गैया बिसोर माने फरायनायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो
आरो जाय फोरा गेलेनाय मोसानाय रोजाबनाय बेफोराव गोसो बेफोराव बेफोर माखासेबो माने समान समानै दावगानायखौ नुनो मोनो। आरो सोलोंथाइनि फारसे गोसो थानायफोरा बांसिनै फरायनानै ओ मोजां सा ख्रि बा गोजौ थाखोनि साख्रि मावनो नाजानायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जोंनिया ओ लाइमोनफोरा दायो गोबां माने साख्रिनि दायथ' गोबां फस ओंखारबाय थानायखौ नुनो मोनो गोदोनि समावथ' एसेबां माने जों खोनायोमोन माने नुनायाव माने जायफोरा दोहोनि सुबुं बा गामिफोराव जायफोरा माने बाहेरायाव फरायनाय बेफोरखौसो साख्रि मोननाय नु योमोन आरो दायोथ' माने गामिनि औ गामिनि माने ओ ओ माबा फरायसाफोर बा लाइमोनफोराबो गोबां गावनि नाजानायजों साख्रि बा बेबायदि मोजां खामानि सायख'ना लानायखौ नुनो मोनो। ओ औ आरो जायफोरा साख्रिनि थाखाय फरायो बिथांमोनाथ' दायो गो ओ माने गेदेरनिफ्राय गेदेर साख्रिखौ लानो थाखाय जेरै ए पि एस सि बायदि बेफोरावबो माने ओ लानो थाखाय नाजायो हाजासे नाजायो। बेनिफ्राय आरो ओ दायोथ' गोबां फिसारनि ओ पस्ज ओं खारनाय बा डिफेन्सनि बेबायदि गोबां साख्रि होननायखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो माने जायफोरा गोसो बिसोर माने ओ दायोथ' गोबां कचिं सेन्टार बेफोर राव माने लानायखौ नुनो मोनो कचिं लानानै मोजाङै फरायनायखौ नुनो मोनो आरो जायफोरा मास्टार्स लाइन बा प्रफेसार बिदि लाइनाव थाङो बिसोरखौ माने पिओइस डि खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो गावनि माने गाव जिखौ मोजां मोनोबा माबा मोन एसे मावनानै जिउ खुंनो नाजानायखौ नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि अनगायैबो ओ माखासे सुबुंफोरा माने ओ सोलोंथाइखौथ' गुबुन खामानि बा थांना थानायाव थ' गोनां बेनिखायनो माने गासैबो माने साख्रिनि थाखाय फरायजुबा माने गुबुन खामानिनि थाखायबो फरायो जेरैबायदि बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरनि फारसे गोसो थानायफोराबो माने
बेफोरावबो रोंगौथि नांगौना सोलोंथाइ गोनां जायोब्ला मोजां बेनि ओंखायनो बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनोबो फरायनायखौ नुनो मोनो। आरो जायफोरा माने माने ओ भिडिअ' एलबाम बेबायदि खालामनानै मोजां मोनो। बिसोरबो माने बिसोरनि औ जायखिनिखौ नांगौ बेखिनिखौ ला नै ओ गावनि माने एक्सट्रा लाइनथिं थांनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो आरो गोबां नुनो मोन बावो औ आथिखालथ' लाइमोनफोरा माने गासैबो खामानिखौनो मावनानै थांना थायो होनना बुं नांगोन माने ओ आथिखाल ओरैनो बेखार थानाय बेबायदि नुनो थाङा आरो। माबा मोनसेबाबो औ नाजानानै मावनाय बा बेखौ माने थांना थानायाव माने इयुननि थाखाय माने हेफाजाब होनाय बा जायफोर खामानिया गावखौ मदद होयो बेफोरखौ नाजानाय बा मिथिनो लुबैनाय बेफोरखौ नुनो मो नो।
औ औ औ नंगौ औ
बेनि सोमोन्दै होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नंगौ नंगौ नोंथां जागोन नोंथां थाङा आं सोंनायखिनिखौ गोबांखौनो बुंबाय जेनेबा आंबो नंगौ नोंथां बुंनायानो नोंथां बुंनाया थार थारखौनो बुंदों जे माने जोंनि बर लाइमोन बा फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसुला फराय बिदिनो गोबां गाव गावनि जिउ दानो थाखाय जे लामा दङ बेखौ सिगांनिफ्रायनो उन्दैनायनिफ्रायनो जेनेबा बिसोर बे लामानि लामाखौ बासिनानै लाखायो आरो बेजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो नखरनि गासैबो सोद्रोमाफ्राबो बिसोरजों जेनेबा लोगोसे से मदद होफायो आरो ना । जेरै जोङो नुयो उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायाव मोजां खालामनो थाखाय जोङो टिउसनाव हगारनाय नुयो टिउसनाव हगारनाय नुयो माने जेनेबा सरखारि फरायसालियाव फरायो जेब्ला गासैबो माने सरकारि बा प्राइभेट खौनो होननानै ला प्राइभेटआवबो बिदिनो सरकारियावबो बिदिनो आजिखालिथ सरकारि प्राइभेट बारा जोङो फारागथिखौ नुनो मोनला।
औ औ
जोंनि सरखारनिफ्रायनो गोबां सोलाय सोल' लाबोनायखौ जोङो फरायनायनि ओ बिथिङाव जों सोलाय सोल लाबनायखौ नुनो मोनदों बेनि थाखाय दा बेखौ आरो एसे साबसिन खालामबावनो थाखाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो गोबां फरायसा फोरखौ टिउसन लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजोंनो बिसोरो मेट्रिक आनजाद जे जेखिनि आनजाद गिदिर आनजाद दङ बे फोरखौ बिसोरो फरायनाय समाव बेखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय बिसोरो बिदिनो टिउसन लायो आरो बेजों लोगोसे ओइ सेस बा ओ गेजेर फरायसालि बा गोजौ फरायसालि जेनेबा कलेज बेफोरावबो ग गावसोरनि फरायनायखौ मोजां खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन बिदिनो ओ अनलाइन कचिं बा टिउसन बेफोरखौ लानायखौ जों नु नुयो आरो दा बे फरायनाया मोजां जाब्लानो बिसोरो गावसोरनि जेनेबा उन नि समाव जे गावसोर मोजां मोननाय साख्रि बा गावसोर मोजां मोननाय खामानि खौ मावनो थाखाय गाव गावनि लाइनजों थाङो दा जेरै जोङो नुनो मोनो जुदि इन्जिनियार जानो थाखाय जोङो गोबां फरायसाफोर खौनो जोङो जे दबल इ बिदिनो मेडिकेल फरायनोबा बेफोराव जोङो निट एगजाम होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा नोंथाङा होनदों जे जाय सुबुंफोरा जाय फरायसाफोरा मास्टार्स खालामो बिनि उनाव पि एस डि खालामो पि ओइस डि खालामनानै बिसोरो एसिसटेन्ट प्रफेसार बे लाइनखौ होसोयो दा बेफोरनि थाखायबो माने गोबां फरिखा जायो आरो। जेरै इउजि सि निफ्राय जोंना नेट होननायफोरि जायो बे बेफोरनि थाखायबो गोबां सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायखायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जेरै जोङो नुनो मोनदों गोबां सरखारारनि सरकारि साखरि जेरै जोङो ए पि एससि थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड बा इउ पि एस सि बेफोरनि थाखायबो गोबां फरायसाफोरानो दा गाव गावनि समखौ थिसन्ना लादों। जे माने बिसोरो जे डिग्रि पास जाखांनायनि उनाव बेफोरनि बेफोर फरिखाखौ बिसोरो होनानै जे गावसोरनि जिउखौ दानानै लानो हागोन बेफोरावबो बिसोर गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जेनेबा गोबां ओ सरकारा मदद होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनो सुपार थार्टि सुपार फिफ्टि बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जे बेफोरनि हेफाजाबै फरायसाफोरखौ जे कचिंआव जोङो माने फ्रियैनो कचिं होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेजोंनो गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि केरियारखौ बानायनानै लानो हादों आरोना। दा फरायनायनि अनगायैबो बिदिनो गेलेनाय दामनाय देनाय रोजाब नाय बेफोरावबो जों नुनो मोनदों जे ओ गोबां ओनसोलफोराव बा गोबां हालामफोराव जे बिदिनो बादायलायनाय हाबाफारिफोर जायो बेनिफ्रायनो बिसोरो मेथाइ खननो गोरों बा मोसानो गोरों बिदि ओ लाइमोनफोरखौ बिसोरो सायख'यो बिनिफ्राय बिसोरो थुनलाइ ओ थुनलाइथ' नङा जेनेबा सावथुन सावथुन बेफोराव बाहागो होयो ओ बेफोरजोंबो माने दानि लाइमोनफोरा बेफोरावबो एंगेज जानानै गाव गावनि खामायनाय बा रांखावरि खामायनायाव बिसोरो माने गोबां लामा मोननो हादों आरो। जेरै माने फरायनायावल' न ङा ओ साख्रिल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो माने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ दावबायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों।
औ नंगौ।
नंगौ जासिगोन ना होमबा नोंथां औ? जोंना समा जाबायमोन माथो दा औ जोङो आरो औ औ जागोन दे
औ